औ-औ-औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां
आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङालाय
औ नोंथां आंबो मोजाङैनो दं नोंथां
औ नोंथां
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो नों औ सावरायनो सानदोंमोन सावराय जागोनना नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ दे नोंथां
औ
बिदिनोथ' जोंना दावबायनाय दावबायनो बुंब्लाथ' जोङो बिनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै फोरमायनाय जायो नोंथां जेरै
औ नंगौ
थाबायनो खामानिनि फारसे दावबायनो थां थां जायो आरो खायफाया
औ नोंथां
औ नोंथां बेबायदिनो जोंना जेरै जोंनो स्कुल बा कलेजफोरनिफ्रायबो थांनाय जायो आरो लोगोसे न'खरनिफोरजों लोगोफोरजों बेबायदिबो जों जायो
औ नोंथां
औ नोंथां
औ
आरो जोङो बेाव दावखांबाथाय जोङो मुलाय मोन बा जोङो जाग्रा आदार सि जोम बेफोरखौ लांफानाया मोजां जायो आरोना नोंथां
ओ नंगौ नोंथां
औ आरो लोगोसे जोङो जेरै जोङो बासफोरजोंबो थांनाय जायो आरो
औ
बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव थांनो थाखाय जोङो ट्रेन बा फ्लाइट बेफोरजोंबो जोङो थांनाय जायो लैथोफोरावबो दावबायनो थांनाय जायो खायफा खायफाहाय जाहाजफोरजोंहाय बेबायदिनो जो गोबां राहायै जोङो दावबायनो थांनाय जायो जेरै जोङो मिथिंगायारि मिथिंगायारि बिफां लाइफां फोरबा बिदिनो मानास हाग्रामा बायदिसिना जोङो मिथिंगायारि नायनो मिथिंगायारि दावबायनो थांबाथाय जोङो गासैखौबो जोङो बिफां लाइफां बा जिब जुनार बेफोरखौहाय जोङो ओ नायनो थाखाय दावबायनाय थांनाय जायोबा जोङो बेफोरनि सायाव मोनसे ओ प्रजेक्टफोर बा मोनसे ओ खोनदो सावरायनो थाखाय बा जोङो थांनाय जायो बेफोरावहाय
अ नांगौ नंगौ
औ जेरै जोङो ओ बिदिनो जों बेफोराव दावबायनो थांबाथाय जोङो बिफां लाइफां दैमा दैसा आरो लोगोसेनो अनथाइ फिसा गिदोर बायदिसिना नुनो मोननाय जायो जेरै जोंनि खाथि खाला ओनसोलावनो थानाय सुकि दारागाव मैना फुख्रि मानास काजिरङा बेफोरावहाय आइ थांनाय दावबायनो थांनाय जायो काजिरङा जेरै औ नोंथां जेरै काजिरङा होनबाथाय जोङो ओ जिब जुनार फोरखौहाय मो ओ नुनो मोननाय जायो जेरै जोङो जिब जुनार जोबथे सालिफोरावहाय जोबना दोननाय बेफोर खौहाय नुनो मोननाय जायो जेरै जोङो काजिरङा ओ होनबाथाय जे थसे गं गानदा बे आरो मैदेर ओ बिदिनो दाउ बायदिसिना दाउ लख्रा हाग्रानि अमा बायदिसिनाफोरखौहाय जोङो काजिरङायावहाय नुनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
काजिरङाफोराव नुनाय जायो आरो जोङो आफ्रावबो गोबां रोखोमनि मानासब्ला बिफां लाइफांजों बुंफावजोबनाय जों मोनथियो बिफां लाइफां फिसा बिफां लाइफां नुनो मोननाय जायो आरो लोगोसे बिफां लाइफां फोरावहाय जोङो बिदिनो ओ बिफां लाइफां खायफा बिलाइफोरखौहाय जोङो मुलि हिसाबैबो मोननाय जायो
औ नोंथां
दावबायनो थांब्लाथाय दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगाखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो लोगोसे जोङो ओ
गुबुन सुबुंफोरखौबो लोगो मोननाय जायो गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौबो आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुं बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि रायज्लायनाय बेफोरखौ जाय जोङो ओ मिथिनाय जायो बा जोङो नुनो मोननाय जायो
ओ नंगौ नोंथां
जों राव औ नोंथां बिसोरबो जोंनि रावखौ आ मिनथिनाय जायो बा जोंबो बिसोरनि रावखौहाय मिनथिनाय जायो बिदिनो जोङो दावबायनो थांबा गोबां ओ गियानफोरबो मोननाय जायो बा गोबां मोनथिबोनाय जायो जेरै जोङो आ दानि दिनावहाय बिदिनो दावबायनो थाङाबाबो गाससिबो ससियेल मिडियाायावनो नुनाय जायो जेरै इउटुब फेसबुक बेफोरावहाय गोबां ओ सुबुंफोराहाय ओ दिन्थिनाय जायो ससियेल मिडियावहाय बेबायदिनो जों औ नोंथां
औ।
बेफोरबायदिनो आरो जोङो गोबां ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों गोबां नुनो मोनो जोङो खायफा खायफा। ओनसोलफोराव बा खायफा खायफा जायगायाव जोङो बेरायनो थांनानै जोङो। बेबायदिनो बेफोरनि सायाव जोङो खन्थाइ खन्थाइ बा बेफोरखौ लिरना लाबोनाय जायो आरो खायफा खायफाया मेथाइ मेथाइनि थाखाय बा मेथाइ सुजुनो थाखाय बेफोरबायदि खौ जों दावबायनो थांनानै मोनसे मोनसे टपिकनि सायावहाय खोन्दोनि सायावहाय लिरना लाबनाय जायो नोंथां। होमबाना जाय खायफा खायफाया ओ फट' जों बेफोर गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांनानै जोङो फट'फोर फट' भिडिअ लानानै जोङो। न'आवहाय नायफैनो हायो लोगोसे जोङो बेफोरबायदि दावबायनो थांबासो जोंनि। माइफोराबा जोंनि गोसोफोरा एसे स्रां मोनोबा गोजोननाय मोनो बेफोर बायदिनो न'आव थाबाय थाबाथाय जोङो बेफोरबायदि जोङो जेबो मोनथिया बा जेबो जोङो बारा मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिया। नाथाय जोङो दावबायनो थांबाथाय मोनथियै बाथ्राखौबो गासैखौबो मोनथिबोनाय जायो। एसे एनैब्लाबो जों मोनथिनाय जायो आ बिदिनो नोंथाङा मा बायदि दावबायनो थांनानै मोजां मोननाय नोंथाङा फोरमायनो हागोनना नोंथां।
औ नोंथां हागोन नोंथां
औ नोंथां।
औ जोंथ' दावबायनो थाङोब्ला जोङो। जों गोसोआ मोजां मोनो आरो जोङो बिदिनो मोजां मोजां जायगा नुबोनाय। जायो नालाय जों गोस मोजां मोनो दावबायनानै जोङो गोजान गोजान जायगायाव दावबायो। गोजान गोजान जायगाबो नुबाय जोङो। जों बिदिनो स्कुलफोरनिजोंबो गोजान गोजान जायगा बेरायहैनाय जायो बास गारिजों जोङो बांसिनानो गोजान गोजान जायगायाव बास गारिजों दावबायनायाव दावबायनाय जायो आरो। दावबायनायाव बायदिसिना नांगौ मुवा लाफा नांगौ जायो जेरै बेग दै बथल जाग्रा मेथायाइ जि जोम बहि फावथेन जोङो बेफोरखौ नांगौ जायो गोजान जायगायावहाय बेरायहैब्ला जेरैहाय जोङो। सिलङाव बेरायहैयो माना हाग्रामायाव बेरायनाय जायो शिबसागराव तेजपुराव बेफोराव जोङो स्कुलनिफ्राय बांसिनानो थांनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो बेफोरबायदियाव बेरायहैनाय जायो। जों बेरायनानै गोसोखौ गोजोन मोनो आरो बायदिसिना बायदिसिना जायगा मोजां मोजां न' बां लामाफोराव नुनाय जायो आरो गुबुन गुबुन मानसिफोर नुबोनाय जायो। गुबुन गुबुन रायज्लायनायजों खोनाबोयो आरो मिथिबोयो
बियो
जोङो नुफेरिखौ नुबोनाय जायो आरो गोजान लामायाव थाङोब्लाथाय आरो बेरायनानै बायदिसिना मिथिबोनाय जायो नुबोयोबो जेरै जों गुबुन गुबुन मानसि गुबुन गुबुन भाषा रायज्लायनाय खोनायो आरो जों खाथि खालायाव खाथि खालायावबो बायदिसिना बेरायग्रा दं जेरैहाय जोङो पिकनिक जाग्रा सुकि दारागाव आरो आरो जोङो बगामाथि बेफोरावबो जोङो भैरब खुन्द' बेफोरावबो जोंहा पिकनिक जानो थांनाय जायो बेफोरो जोंनि खाथि खालायावनो दङ जोंनि ओनसोलावनो जोङो बेफोरावबो थांनानै जोङो मोजां मोनो आरो न' जोङो न'निफोरजोंबो थाङो लोगोफोरजोंबो बिदिनो थांना थांनाय जायो
औ नोंथां
औ जोङो न'खरनि मानसिजोंबो ज' थांनाय जायो गारि भारा लानानै आरो जोङो लोगोफोरजोंबो थाङो ओ जोङो गोदान दावबाहैनै थाङो औ थाङोब्ला जों मोननाय जायो मानोना जोङो जानाय जानायल' थाबाय थानांगौ गारियाव माने खस्थ' मोननाय जायो आरो गोजान जायगायावहाय बेरायनो थाङोब्ला जोङो
औ नोंथां
औ जोंहा शिलंफोरावहाय बेरायहैब्ला हाजो हाजो बेरायहैनाय जायो जोङो हाजो सायावबो बेरायनो थांनाय जायो। ओ जोङो जायगाफोरखौ बिफां लाइफां फोरखौ जोङो हाजो सायाव गाखोयोब्लाथाय जोङो गाहायाव नाहरोब्ला जोंहा समायना रमायना नुहुरनाय जायो आरो
औ नोंगौ नोंथां
औ आरो जोंहा दैमा फोरावबो बेरायनाय जायो जेरै जोङो जाहाज एबा नावजों जोङो ओ बेरायनाय जायो दैयावहाय जोङो बे बेरायब्लाथाय जोङो ना दैयाव थानाय बायदिसिना जिब फोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो मिथिनाय जायो
औ नोंथां।
औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो ओ लैथोफोरावहाय थांबाथाय जोङो बेबायदिनो फिसा फिला ना फिसा गोदोर नाफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो लोगोसेनो आरो जोङो ओ बेफोरबायदि दैमायाव थांबाथाय जोङो समायना दैनि नुथायाइफोरखौहाय नुनाय जायो लोगोसे जोङो बेहाय ओ बे दैयावहाय थानाय ओ बायदिसिन ओ जिब गिबिफोरखौहाय नुनाय जायो जेरै नानि अनगा जोङो गोबां ओ गोबां मायबा माबिफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो लोगोसे थब्ल' बिबार बायदि बिना बिबारफोरबो थानाय जायो अबावबा अबावबा दैमाफोरावहाय बा जायखिजाया फोरावहाय बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो जोंहा दावबायनो थांनाय जायो। दावबायनो थाबाथाय जोंनि गोसोआ स्रां मोनो बिदिनो ओ गोसोआव गिलिर गिलिर मोननायफोराबो एसे स्रां जाबोयो। बेबायदिनो जोङो दावबायनो थांबा मोजां आरोना नोंथां।
औ नोंथां
औ नोंथां दा ओ जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां ओ दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथांजों रायलायना गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांजों रायलायना ओ गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां
औ दे होमबा बिदिब्ला नोंथां।
औ दे नोंथां उम उम